हेल नोंथां।
नोंथां नोंनिखौ खोनानो मोनाखै आङो।
अ नोंथां खोनादोंना?
नोंथां नोंथांनि रायज्लायनाय औ नोंथां दासि खोनादों।
औ औ नोंथां जोङो अब्ला जोङो जोंनि ओ माखासे जोंनि दोरोङारि आबादफोरनि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां।
औ
ओ खोना खोनादों ना आङो फोरमायनायसै। दे नोंथाङा खोनासंलांदो ओ जोङो जोंनि दोरोङारि आबाद होननानै बुङोबा जोङो जोंनि थांना थानायाव माखासे मावनाय आबाद फोरखौनो जोङो मख'नो हायो नङा होमबा नोंथां ओ जेरैहाय जोङो जोंनि ओ बर'फोरनि दोरोङारि आबादफोरनि गुदियाव दङ जोंहा माइ आबाद नङा होमबा नों थां बेजों लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन मैगं थाइगंफोरनि आबाद आरो सिबिं गोसो बेसरफोरनि आबाद आरो फाथोनि आबाद बेबायदिनो गुबुन गुबुन आबादखौ मावो आरो जों नोंथां बेनि गेजे जेरावनो आङो नोंथांनो माइ आबाद बादनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों हो माइ आबाद होननानै बुङोबा जोङो जोङो ओ माइ आबादखौ जोङो खालामनो थाखाय जोङो गिबियाव जोङो दुब्लि बा लांदां हा नांगोरगौ ओ जे जायगायाव जोङो दै हाबो नाथाय जोङो गुबुन गुबुन माइ आबाद खो जोङो मा होननानै बुङो जोङो बोरियाव गायग्राबो मोननाय जायो आथिखालाव जेन' जोङो दै गैयालासेबो गायनो हायो नाथाय आङो नोंथां ओ जे जों बा दैयाव गायग्रा बा दुब्लियाव बा दुब्लि दै गोनां दुब्लियाव गायनाय आबाद बा माइ आबाद बिनि सायाव फोरमायनो सानदों नोंथां ओ जोङो गिबियाव जोङो माइ जो जोलै बा माइज्लिखौ जोङो रि थियारि खालामनानै लानो नांगौ बेखौ बबेनिफ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला औ जोङो ओ माइ माइज्लिखौ जोङो गिबियाव जोङो औ नोंथां खोनादोंना औ ओ माइ जोलैखौ जोङो मा होननानै बुङो ओ जोंनो गिबियाव जोङो बे माइ जोलैखौ जोङो न'आवनो दोननानै लानो हायो बा गैथाराबा जोङो हाथाय बा बाजा जार फोराव बायनानै मोननो हायो माइ जोलैफोरनि मादाव जोंहा दङ ओ बेबायदिनो आसु, रन्जित, माइसालि, जोसा, माइ ब्रा बेबायदि गुबुन गुबुन आरोबाव दंबावो आरो बिनिनो जोङो बेखौ जोङो बस्थायाव सोनानै ओ दैयाव माखासे सानहालागै जोङो सोमनानै दोननांगौ अब्ला जोङो बेयो गाजा बेरगोन बेखौनो जोङो माइज्लि बा माइ जोलै होननाय जायो बेनि उनाव जोङो बेखौ मोनसे समान जायगायाव एवनानै जोङो बिखौ ओ फोनाय जागोन आरो फोनानै माखासे समनि उनाव बियो रज'गोन रज'नायनि उनाव बियो माखा खासे सम मा माखासे स-सानफोरनि उनाव बियो रालांगोन बिदिनो जोङो रानाय खोथिया रायोबा जों बेखौ फुनानै लानो नांगौ। बेनि उनाव जोङो दुब्लियाव दुब्लिनि हाखौ जोङो दै सोनानै जोङो मोजाङै फोमोननांगौ। बिनिनो गिबि एवनायखौ जोङो खारायनाय होननानै बुङो। आरो बिनिफ्राय सामार होनाय होनना बुङो नैथि एवनायखौ आरो बेबायदिनो जोङो फोमोनथारनाय बा थामथि एवनाय बेखौ जोङो सामार ओ बर' होन नाय होननानै बुङो बेबायदिनो बिनि उनाव जोङो माइखौ गायनो थाखाय जोङो आलिखौ खोनानै लाग्रोनो नांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा आलि खोनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ जोंनो दुब्लियाव थोजासे दै नांगौ जायो। नङा होमबा बेखो थोजासे दैखौ जोङो लाखिनो थाखाय जोङो आलि बाहायनाय जायो आर रो नांनायनि बारा जोंहा ओ दैया दुब्लियाव हाबोबा बेखौ ओ जावगार हरनो थाखाय जोङो आलिखौ बाहायो आलि थायोबा मोजां आरो दैया खमानै जाहाथे रानसारनानै थायो। बिनि थाखाय आलि बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो माइखौ ओ फारि फारि आखाइजों थुनानै जोङो गायनाय जायो बिनि माखासे सानफोरनि उनाव बियो ओ मोजाङै सोमखोर सोमखोर जाब बोगोन आरो देरबोनो हमगोन बेबायदिनो लासै लासै जोङो बेखौ जोथोन लानोबो नांगौ। जेरैहाय दैखौ मोजाङै थि दङना गैया नायनाय बा अखा हायोबा जोङो ओ आलिफोर खौ जावख्लायनानै होनाय बा जोङो माखासे हाग्रा जायोबा जोङो बेखौ गेजेर गेजेर हाग्रा फुनाय आरो बेबायदिनो जोङो माखासे ओ आबाद लानाय जेरै जोङो माखासे एम्फौ एनलाफोरा माइखौ गाज्रि खालामदों नामा बिनि सायाव नोजोर होनाय जोङो आथिखालाव माखासे ओ बिरोंदामिजों जौगा होजानाय एम्फौ फोथैग्रा मुलिफोरखौबो जोङो बाहायनो हायो गोबांथार ओ हा मा होनो एम म्फौ जायोबा आरो नाथाय बेबो मोनसे जोंहा गोबांथार ओ बिदि मुलि बाहायनाया जोंहा जोंनि मिथिंगानि थाखाय मोनसे गाज्रि गोहोम खोख्लैनो नागिरो बेबायदिनो माखासे समाव ओ बियो देरै देरै देरनानै जेब्ला माइ ओंखारनायनि एसे सिगां सम बा कार्तिक ना कार्तिक मासाव जोंहा मोनसे फोरबो फालिनाय जायो बे फोरबोआनो जाहैबाय जोंहा आ कारति गासा फोरबो बेयाव जोङो माइ एबा दुब्लिफोराव थाल थाइगिर बिखुं लानानै गनसाफोर लानानै जोङो बेखौ बेयाव थाइगिर बिखुङाव थाव गुबैजों लोगोसे जोङो आवा खुन्दुंजों ओ मा होननानै बुङो जेवारि सावहैनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो काति गासा फोरबोखौ फालियो औ आलारि बाथि औ नो थां बिनि उनाव जोङो ओ माइया फिथाइ थायगोन बा माइ फिथाइ ओं खारगोन ओगोन बे फिथाइआ जोंहा रायै रायै रानानै जोङो मोनसे समाव मोनहैग गोन मोनोबा बियो गोमो गाबनि जागोन आरो बे गोमो गाब जानायजों लोगोसे जोंहा माइ बिलाइफोराबो मोनफागोन आरो रानफालांगोन बेबा बे समावनो जोङो माइ थिखोननायनि बा माइ आबादखौ थिखोनायनायनि मोनसे मोजां सम बे समाव जोङो माइ आबादखौ हा-हानाय जायो बेयाव हानायाव जोङो
औ नोंथांं
बा जोङो आथिखालावथ' दोरों दोरोंदामिनि जौगाजानाय मेसिनफोरजोंबो हानायखौ नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां बेनि उनाव हानानै लाबोनानै जोङो बेखौ मोनसे ओ लांदां फोथार बा खल सिलायाव जोङो बेखौ मारा होफैनाय जायो मारा होखांनायनि उनाव जों बे खौ माइ फिथाइखौ जो फोरानस्रोननानै जोङो बाख्रियाव थिखोनानै लानाय जायो आरो बे बेबायदिनो बाख्रियाव थिखनानै लाखांनायनि उनाव जोङो नांगौ समाव बरननानै जोंङो बेखौ फोरानस नानै मिलाव होनानै बा सौनानै जोङो बेखौ माइरं मोननाय जायो आरो बे माइरंखौनो जोङो संनानै ओंखाम महरै जायोआ रो नोंथां बेनोसै आंनि नोंथांनि सायाव ओ आबादनि सोमोन्दै फोरमायनाया नोंथां दा नोंथाङाबो बेबायदिनो माखासे दोरोङारि आबादफोरनि सोमोन्दै फोरमायदो नोंथां
औ जोंनि बर'नि दोरोङारि आबाद होनना बुङोबा जों बर'फोरा माइनि अनगायै जोंहा जेरै गोबां आबाद दङ जेरै फाथो आबाद बेखौबो बर'फ्रा गोबां रोखोम बा मावन मावनायखौ जों नुनो मोनो फाथो आबादखौबो होमबा आं नोंथांनो फाथो आबादनि सायाव ओ फोरमायना होनसै फाथो आबाद खौ माबोरै मावो आरोखि बिदिबा खोनासंदों नोंथां जों गिबियावनो फाथो आबाद मावनो थाखाय जोंहा जेरै नोंथाङा दहाय बुंलांबाय माइ गायग्रा ओ माइ गायनायनि बेखौ बिनि दुब्लि एबा गोजौ दै थायि दुब्लि बेफोरावबो जायो जेरै जोङो फाथो आबादफोरनो थाखाय गुबै गिबियावनो जोंहा ओ हाखौ जों ओ गिबियावनो खारायनांगोन ओ नांगोलजों एबा थेकटरजों जों खन्थाम खनब्रै हालौखांनायनि उनाव जों ओ जेब्ला हालेवनाया जायो अब्ला हालौवखांनायनि उनाव जोङो मै होगोन नोंथां मै होखांनायनि उनाव जोङो ओ फाथोनि बेगरखौ थियारि खालामोन नोंथां जेरै आथिखालाव ओ फाथोनि बेगरफोरखौ बाजार एबा दखानफ्रावबो मोनो जेरै ओ आरो सोरबा सोरबा सिगां माव मावखानाय सुबुंफोरा जेरै फाथोनि बेगरखौ दोननानै लाय खायो बिनि उनाव जोङो फाथोखौ बाजारफोरनिफ्राय लाबोनानै जेराव जों हाया जोंना मोनो एबा मोखाङो जों बेखौ फाथोखौ सारनानै होयो ओ बेखौनो जों फोनाय बुङो बिनि उनाव जोंहा जेब्ला फाथोआ सप्था ओ नै सप्तासेनि जेब्ला जौवो अब्ला फाथोआलासिनो जौ अब्ला जों फाथो जौनाय समावनो जोंहा हाग्राया जाहाथे था फाथोनि फाथोखौ साग्लोबनो हाया एबा गाग्लोबनो हाया बिनि थाखाय जोंहा माखासे आथिखालाव जोंहा रासायनारिक जेरै मुलि मोननाय जायो ओ दखान एबा हााइफोराव जों बेखौ लानानै जों ओ गिबिया ज ज फाथ ह ज बिनि थाखाय बेजों लोगोसे जोंहा जेब्ला आरो फाथोआ जेब्ला जोंहा गुबुं जायो। बेखौ जोंहा गेसें खालामनो थाखाय जोंहा बिदा होनाय जायो जों बिदाखौ दंफां बानाय जेरै मै बायदि जायो बे बेखौ मोसौजों ओ माबानानै गिदिंहोनानै जेरै हालेवनाय बायदि गिदिंहानै जोंहा फाथोखौ गिसिं खालामो आरो बिनि उनाव जोंहा फाथोआ जेरै मोननै रोखोमनि थायो जेरै गोखा आरो गोदै जोंहा फाथो गोखाखौ जोंहा बांसिनै जोंहा जानायनि थाखाय बाहायो आरो फाथो गोरदैखौ जोंहा जेरै आबाद मावनानै जेरै माखासे दिरुं आरो माखासे बस्थु फसाफोरनि थाखाय बाहायनाय जायो आरो नोंथांा जेरै फाथो आबादा जेब्ला जों होखांनायनि उनाव बिदा होखांनायनि उनाव जोंहा फाथोआ जेब्ला गेसें जागोन अब्ला फाथोआ नै दानसेोनि उन जों गोजौ जायो अब्ला फाथोखौ जों दानजानाय महरनि जायो जेब्ला फाथोखौ जोङो नों आं सुबुंफ्रानो खासि बा सिखाजों जोङो दाननाय जायो दानखांनानै जोङो मुथासे मुथासे गावनि आखाइयाव मुथुमनो हाजासे जों ब'जाखानाय नाय जायो बिनि उनाव जों बजा खानानै फाथोखौ जोङो लारि लारि जाबनानै फाथो फ फाथोनि सायाव फाथो जाबनानै दोनो जेब्ला जाबखांनानै जोंना बियो दानखां जोबना जों जनिाव जो फनि बिलाइ होनानै जों फिसि्रिनानै दोनो बिनि उनाव जोंहा बे फाथोखौ सोमनो थाखाय जोंहा दै दैनि गोनांथि जायो जेराव जोंहा दिमोल दै एबा फुख्रि बेफोराव जोङो फाथोखौ सोमहोयो सोमखांनायनि उनाव जोंहा फाथोखौ जों फाथोा सोमो जोङो नों आं सुबुङानो सोमगोन बेखौ जोङो फाथोखौ जोङो मोजां जाबनानै अन्थाइ हाइ होसिनानै बिनि सायाव जों माखासे जिगाब एबा थालिर बिलाइफोरखौ जों खोबसिननानै बिनि उनाव जोंोक्टोआ जेब्ला दानथामसो जागोन अब्ला बेखौ जोङो नों आ सुबुङानो जेब्ला जिरजानाय गुरै महरै जागोन मोनगोन बेखौ जोङो नों आं सुबुआनो आखाइजों बिजिरगोन एबा बेखौल' सुनाय फाथो सुनाय होननानै बुंगोन जोङो जेब्ला जों फाथोखौ सुखांनानै सुखांगोन अब्ला जों फाथोखौ' न'फोरराव लाबोनानै जोङो बेखौ फोरानगोन बिदिनो गोरान जाजासे जेरै गोरान जाजासे फोरानजासे जों बेखौ उनावहाय गोरान फोराननानै जोङो बेखौ बाजारै ब हाथ हाथथायफोराव जोङो फानहैगोन जेरै बेजोंनो जोङो माखासे न'खरफोरखौ सामलायगोन बिनि रां मोननायजोंनो आरो लोगोसे फाथोखौ गोबां सुबुङानो फानाबो जेरै सोरबा सोरबा न'आवनो जेरै दुरुं महरै बाहायो आरो सोरबा सोरबा ओ बिदिनो बस्था बानायो। मेचनफोरजों आरो जों बे फाथोखौ फाननानै जोङो जोंनि बर' सुबुंफोरा गाव गाव गावनि न'खरफोरखौ सामलायो जेरै फिसाफोरनि फरायनाय जेरै गावनि जानाय थानाय बेफोरखौनो जों सामलायनायखौ नुनो मोन आरो नोंथां बिदिनो जों बर'फोरनि आबाद मरै मो जों बर'फ्रा जुखााम माबाफोरखौ मावोन नोंथाङा आरो बे बेजों लोगोसे सबाय बेसर बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जों बर'फोरा आबाद मावो जेरै मैगं थाइगंनि आबाद फोरबो मावो आरो नोंथां
औ थां
औ आरो जों बुंनो थाङोब्ला औ खानादोंना नोंथां
औ नोंथां।
औ औ।
औ साबायखर थाबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनदों औ नोंथां।